नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जों ओ बर हारिया जेरै एम्फौ इन्दि एम्फौ लानानै फिसियो बेफोरखौनो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंङ ना
औ औ
औ औ नोंथां दा बिदिब्ला नों- थांङा बुंनो हागोन नामा जोङो एम्फौ लाथाखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो।
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ एम्फौ होनना बुंङोबा जोंहा एम्फौआ मोननै रोखोमनि दोंङो जेरै मुगा एम्फौ आरो एम्फौ लाथा होनना बुंङो बेखौ जोंनि बर'आव दा आंङो औ नों थांनो एम्फौ लाथानि बागै फोरमायगोन दा एम औ एम्फौ लाथा होनना बुंङोबा जोंङो सिगांङावनो जों ओ गुबुननिफ्राय लाबोनाय जिथु बिदै बै एम्फौनि बिदै बे बिदैखौ जोंङो मोनसे खाखोर बिलाइयाव बा मोनसे जायखिजाया आइजेंआव दोनथनाय जायो बे बिदैखौ बे बिदैनिफ्राय जोंहा मोनसे समाव गोरलै गोरलै फिसा फिसा ओ एम्फौ ओंखारनाय जायो। बे एम्फौखौनो जों एम्फौ ला था बुङो। दा बे एम गोरलै गोरलै एम्फौनो जोङो जोंनि नैबे ओनसोलावनो मोननाय जेरै खारं बिलाइ बा इन्दि बिलाइ बै इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ जों बे फिसा फिसा एम्फौआवनो खानानै फिसा फिसा बोफ्लेना होनायखौ जों नुयो।
औ।
थिग बेबायदिनो बे एम्फौखौ ओ जोङो सप्तासेनि गेजेराव बा ओ सप्तानैनि गेजेराव बे एम्फौआ गिदिर महराव जाबोयो जेरै बिलाइसि जानानै आरो बेयो जेब्ला गिदिर महर जायो बेखौ जोङो ओ बिसोरनो ओ गिदिर बिलाइ होनाय जायो जेरैहाय जों देन्थायै खानाय जिथु मुथा खानाय बे मुथाखौ जोङो खानानै जोंहा बेयाव दान्दा आलायनाय जायो। बे दान्दायाव औ जों बे दान्दायाव बिलाइखौ मुथा खायै खायै आलायना दोनो आरो बे आलायनाय मुथायावनो बै एम्फौ लाथाखौ बाहोना दोननाय जायो। बेखौ बाहोनो दोननानै बे एम्फौआ बेनि बिलाइ मुथा खाना होनाय बिलाइखौ जायो आरो। थिग बेबादिनो बे बिलाइखौ जोङो उनावहाय जाखाजोब्बा बेनि देन्थाखौ गारनानै आरो बेबायदिनो गोदान बिलाइ होयो। थिग बेबादिनो ओ एम्फौ बे एम्फौनिफ्राय जोङो जिथु फिथोब मोनो बे फिथोबनि थाखायसो जों एम्फौखौ लायो जेब्ला नङा मोनो
अ अ नोंथां।
औ बे बे। फिथोब थोबनो जानाय समहालागै बेयो ओ जोंहा सम ला ओ बोथोरखौ नायनानै बेयो बबेबा समाव दान मोनसे लायो आरो बबेबा समाव बेयो ओ दान मोनसेनि खमबो लायो। थिग बेबायादियै जोङो बेखौ नैजिबा सान बा ओ थामजि सानालागै जों बेखौ बेबादिनो फिसिनायनि उनावहाय बेयो मोनसे समाव ओ बेखौ गोमोन गोमोन होननानै बुङो जों जेब्ला बेयो आदार जाया जायो बेनि महरा सोलायो। ओ बे गोमो महरनि जायो। अब्ला बियो ओ गोजौथिंहाय थांनायखौ जों नुयो बिलाइनि जिथु बिलाइ जानो गारनानै। बे बिलाइनि देन्थानि गोजौ थिंजाय मानखोयो। दा बै गोमोन एम्फौखौनो जोङो हमनानै बेखौ जों थालिर बिलाइ गोरान एबा जों औवानि दाननाय बिलाइ गोरान थिग बेबादिनो बाय दि मुस्रि बेफोराव बाहोना दोनथ'नाय जायो। जाहाथे बियो बै बिलाइ गोरानाव फिथोब खायो। बेनि थाखाय थाखाय जोंङो बिसोरनो बाहा बानायना होनाय जायो आरो बै बिलाइ गोरान बाहायावनो बिसोरो गावसोरनि खुगाजों खुन्दुं दिहुननानै बेयाव फिथोब खायो बे फिथोब खानायखौनो जोङो उनावहाय बेखौ जिरनानै बे एम्फौखौ दिहुननानै जोंङो हाथाय बाजाराव फानो। आरो बे एम्फौखौ जोंनि नैबे बे आइजोफोर बर' माहारिया बेखौ जायो आरो बे एम्फौखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय जों बै फिथोबखौ जोंङो गुबुनाव बा गुबुननो जों बेखौ फानहरनाय खौ नुयो आरो बै फिथोबजों जोंङो गोबां बेबादिनो खुन्दुं दिहुननाय गोबां गिदोर गेदोर इन्डास्ट्रि दोंङो। जेरै मुगा इन्डास्ट्रि बेयाव जों बे सा प्लाय हरो। दा बि बेबायदिनो ओ मुगा एम्फौखौबो जों बेबायदिनो फिसिनायखौथ' जों नुयो दा बेनिफ्राय नोंथांनाव आं बेखौ सोंनो सानो एम्फौ ला थानायखौ नोंथांनि जायगायाव माबायदि फिसिनाय जायो। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बे एम्फौला थाखाखौ बिदिनो एम्फौ लाथाखौथ' जोंङो बिदैनिफ्रायसो मोननाय जायो नालाय बे बिदैखौ जोंङो गुबुननिफ्राय लाबो नङाबा जों न'फोरावनो जोलै दोननानै बेखौ ओ फिनाय जायो आरो। बिदिनो ओ बे एम्फौ
नोंथांङा बेखौ सोंनो सान्दों ओ जितु नों नोंथाङा बे जोलैखौ बोरैहाय दोनो आरो बे माबोरैहाय बिदै दैयो बेखौ आं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
थानो हागोन बे जोलैखौ जोंङो फिथोबनि खायनो दोननाय जायो आरो बे फिथौखौ जोङो बासिनानै जेन'बा जो जोखौ जोंङो बासि खिना दोननांगौ थोबखौ ओ औ बेखौ फिसिना दोननानै जोंङो गोबाव सम दोननांगौ जाहाथे बियो सिख्रि ओंखारजासे बिदिनो ओ बेखौ जोङो सिख्रि ओंखारजासे दोनबाय दोननानै बे सिख्रिखौ जों ओ ओ सिफोराव बाथाब होना दोननांगौ बिदिनो बिदै दैनो थाखाय बिनि उनावहाय बे सिक्रिया जेब्ला बिदै दैगोन अब्ला ओ बे सिग्रिया हारसिं बिरलांगोन आरो बिदै दैखांनानै
औ
बिदिनो बे बिदैखौ जोङो बोखा बोखा दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो बे बिदै खौ बोखा बोखा दोननानै बिदिनो खाखोरफोराव एबा जोङो जिफोराव बोनथुमना दोननांगौ आरो ओ बिदिनो दोननानै बियो लासै लासैनो ओ जेब्ला बिदैनिफ्राय एम्फौ गोरलैया ओंखारबोगोन अब्लाथाय जोङो औ बिदिनो जेब्ला बे एम्फौ गोरलैया ओंखारजोबगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ बिलाइ गोरलै इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जोङो होना दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जोङो बे ओ लासै लासैनो जेब्ला एम्फौआ देरलांगोन अब्लाथाय बिलाइखौ जोङो बाहाय गोरा गोराखौ होलांबाय थानांगौ आरो बिनि उनावहाय बियो जेब्ला ओ बिलाइ गोदोरखौ जानो हानाय जागोन अब ब्लाथाय जोङो दान्दा खानानै ओ दान्दा खानानै होनांगौ आरो बिनि उनावहाय ओ बिलाइफोरखौ जोङो खाथुमनानै जेन'बा जेनेबा मोनसे मोनसे खानानै जोङो बेयाव दान्दायाव आलायना दोननांगौ ख आरो अ बिनि उनाव हाय ओ एम्फौआ गोमोन फैयो बेखौ जोङो अजा ओंखारनाय होनो बर'आव औ अब्लाथाय जोङो बेखौ गोजौआव मानखोलांगोन नालाय बियो बेखौ जोङो नायनानै बिदिनो थालिर गोरान एबा औवा गोरानफोराव जोङो बुथुमनानै ओ बेखौ जिफोराव मिरायना दोननांगौ आरो अब्लाना बियो फिथोबथोबगोन नालाय औ बिदिनो दोननानै जोङो एम्फौ लाथा जिरनानै मोनजानाय जायो आरो नोंथां
नोंथांनाव आं आरो सोंबावनो सानदों जे बे एम्फौलाथायआ ओ बे इन्दि आरो खारंखोल जायो ना बेनि अनगायै गुबुन बिलाइबो जाबावो नोंथां?
औ नोंथां ओ बियो गुबुन बिलाइ जाबावो मा ओ बिदिनो था बिलाइ जायो बिसोरो। आरो औ बिदिनो मोनसे बिफांनि नाम दंबावो बेखौ आं गोसोआव गैया नोंथाङा दं नामा नोंथां?
औ आं बेखौ मिथिनाय हिसाबै आंबो बेखिनिखौनो मिथिगौ जेरैहाय इन्दि आरो खारौ आरो मोनसे जोंहा मिस औ मिसकुरि होनना बुङो बै मिस गुरै बिलाइखौबो खायफाखौ होनाय नुयो, आरो सिगां जों नुबोनाय हिसाबै जों गाम्बारि दंफां बे गाम्बारि बिलाइखौबो जों होनायखौ नुयो,
औ-औ बिदिनो औ-औ-औ दे बुंनाय,
ओ नोंथांङा माबाफोर बुं
नोंथांङा ओ बिदिनो बिसोरो ओ था बिलाइ एबा खारं बिलाइफोरखौ जानानैनो देरो आरो आरो इन्दि बिलाइ जानाय एम्फौआ मोजांसिन जायो होननानै खोनादों बिदिनो मोदोमफोरबो जायो होननानै खोनादों आरो नोंथां,
औ-औ नोंथां औ नों नोंथां नो आं आरो मोनसे सोंनो सानदो, दे बै एम्फौ लाथा थाखौ बोरैहाय जानाय जायो बे एम्फौखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां बे एम्फौखौ जोंङो फिथोबनिफ्राय जिरनानै, ओ बिदिनो खान्थावख्रिफोरखौबो जाजायो गोबाव दोनबाथाय खान्थावख्रि जानानै बिसोर सिख्रि जायो नालाय, ओ बिदिनो जिरबाय जोंङो, एम्फौखौ जिरनानै बिदिनो ओ साराय फोराव एवनानै फ्राय एवनानैबो जाजायो आरो मैथाजोंबो जाजायो आरो अनला ओंख्रिजोंबो जाजायो बिदिनो गोबां मैगंफोरजोंनो जाजायो, बे जायखौ जानानै जोंङो जोबोद गोथाव मोनो आरो ओ नोंथांङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दा एम्फौनि दामा बेसेबां जौखोन्दो थांदों नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ एम्फौनि बेसे बेसेना जोंहा दा नैबे ओनसोलाव सोलिनाय हिसाबै सेरसेयाव जोंङो ब्रैजौ रां थांनायखौबो नुयो, मालाबा बेनि सिङावबो थांनायखौ नुयो, दा आथिखालाव स'लिनाया ओ जोंहा सेरसेआव सेरसेयाव ब्रैजौ रां सोलिबाय थानायखौ जों मिथिना मोनदो बे एम्फौ लाथानि दामखौ आरो बै जि थु जोंहा फिथोब हिसाबै जों फानगोन बे फिथोबनि ओ बेसेनखौ जोङो दाइनजौ रांसिमहालागै सेरसेयाव से किल'वाव ओ दाइनजौ राङालागै थांनाय खौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो नोंथां
ओं
औ नोंथां दाथ' जोंहा समा जाबाय नोंथां औ आ आसा खालामनाय थाबाय नोंथां जों उनावहाय सावरायफिननो मोनगोनखो ओ आरो नों थांनिफ्राय जा एम्फौनि बागै ओ मोनथिना मोनबाय बेनि थाखाय सिम साबायखर थाबाय
नोंथांनिफ्रायबो ओ गोबां बाथ्रा बिदिनो मिथिना मोनबाय नोंथां आसा खालामनाय थाबाय उनाव आरो खनसे रायलायनो मोनबावगोन होननानै दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों।